अ, खुलुमबाय नोंथां!
औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोनहर नोंथां।
औ गोजोन हरनि गाहामलायनायखौ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनोसो फन हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे!
औ औ औ! माने बै आयदानि आ सावरायनो गोनां आयदाया जाबाय नोंथां! माने जों बर'फोरनि बैसागो फोरबो बै बैसागो फोरबोखौ जोङो- माबादि फालियो गोदो माबादि फालियोमोन आरो आथिखालाव माबादि फालियो? आरो नोंथांनि जायगायावबो माबायदि फालियो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोनब्ला आंनो आं नोंथांखौ फोरमायहरनो थाखाय खावलायबाय?
औ नोंथां दा ओ दा जोंनि बैसो ओ बैसागो दा बुंनो थाङोबा जोंनि बर'फोरनि बा आसामनिनो जों आ बैसागो फोरबोआ जोंनि देरसिन फोरबो हिसाबै जों मानिनानै लानो हायो। बा जों फालियो आरो नोंथां। दा जोंहा जोङो बैसागोखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो मोननै बाहागोआव राननो हायो। दा जोंहा मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो आरो दा गिबियावनो जोंहा मो सौ बैसागोआ जाग्रोयो बेनि थाखायनो जोङो मोसौ बैसागो फालिनो थाखाय नांगौ जानाय गोबां मुवा बेसाद दङ आरो नोंथां। दा बेनि थाखायनो जोंहा ओ मोसौ बैसागो जानायनि सानसे सिगांनो जोंहा बै मुवा बेसादफोरखौ ओ नागिरनानै ओ बुथुमना लाखायो आरो नोंथां। दा बैफोराव जोंहा नांगौ ओ दिगिलिटि राइदों हाल दै बेबायदिनो फान्थाव लाव बेफोर खौ नांगौ आरो नोंथां। बेफोरबायदि खौ ओ जोंहा सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाखानांगौ आरो नोंथां। जोंहा जेब्ला मोसौ बैसागो जायो अब्ला फुङावनो। बेबायदिनो मोखां सुस्रां लोबस्रां बेबायदिनो जोङो बै। मैगं जिखिनि लाव फान्थाव दङ बैफोरबायदिखौ। जोङो हानानै लायो आरो नोंथां फिसा फिसा बेबायदि। जोंहा बै थेंगल बायदि मोनसे औवानि जिरनानै लानानै जोंहा बेयाव। फिसा फिसा माला सुनानै लानाय जायो आरो नों। थां बै मैगंफोरखौ दिगिलिटिनि बिलाइफोरखौ बेबायदिनो। जोङो माला सुना लानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेबायदिनो माला सुखांनानै जोंहा माला सुनाया जायोब्लाथाय जोङो। मोसौखौ थाव गुबैजों। जोङो बेबायदिनो आसुगुर आरो। गंफोराव जोङो थाव गुबैजों थाव फोननानै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
दा बेनि उनाव जोंनो नांगोन हांगार नोंथां जोंहा हांगारखौ बबेनिफ्राय मोनो होन ब बुङोबा गोदोनि दिनावथ' जोंहा गोबां बेबायदिनो हांगारखौ। थौ बा खान्था बा साराय बेफोरनि खिथुआव जोंहा। सिखाजों बा खासिजों हल'नानै दिहुननाय जायो आरो जों गोदोनि दिनाव। गोदोनि जा टर्स। बेटारि बेनिफ्राय जोंहा टर्स बेटारिखौ देख्रुबनानै जोङो बेनिफ्रायबो हांगार। दिहुननोमोन आरो नोंथां दा बे हांगारखौ जोंहा जा जों जानाय। थाव गोथां बा थाव गुबै बेजों जोङो लगायनानै लायो आरो नोंथां। थाव गुबै मानो लगायो होनो। होनना बुङोब्ला जोंहा बै खालारखौ गोरा खालामनो थाखाय बा। दैयाव सिब्लाबो खारैनि थाखाय गोरलैै खारैनि थाखाय जोङो थाव गुबै। बेखौ लगायनांगौ आरो बेनि थाखायनो जोङो थाव गुबैखौ लगायो। बिदिनो थाव गुबैजों लगायनानै जोङो बेबायदिनो। मोजांहाय मिक्स खालामना लायो आरो नोंथां। बेबायदिनो मोनसे कालार खालामबाय बेबायदि कालार खालामखांनायनि उनाव जोङो। औवा हाथाइनि जोङो ससे ससे हास'नानै मोनथाम लागोन। बेखौ बिबार महर खालामगोन आरो नोंथां बेबायदिनो बिबार महर खालामनानै जों बेखौ। मोनथाखौबो खाजाबगोन बेबायदि खाजाब खांनायनि नि उनाव जोङो जा जोंनि हांगार देनानै लानाय। बेखौ जोङो खर'आव फोननानै लानानै जोङो। जा मोसौनाव जोंहा माबोसे मोसौ दं बेनियाव। माफ्रोमनियावबो गाब फोनना होगोन आरो नोंथां बेबायदिनो फाख्रा सिख। सिख्रा फाख्रा फोनना होगोन आरो नोंथां बेखौ फोननायनि जाहोनानो जाहैबाय। जोंहा गोदोनि दिनाव जोंहा मोसौ। मोसौफोरखौ हाग्रायाव बांसिन हगार हरोमोन नालाय नोंथां। उदां फोथारफोराव बेबायदि हगारना दोनोमोन नालाय नोंथां बेनि थाखायनो। गोबां बेबायदिनो मोसा मुफुर बायदिसिनाया जोंनि मोसौ बायदिसिना। सिनाखौ जायोमोन आरो अरथारोमोन ओ बेबायदि फोननाय फैनानै दोनोब्ला जाहाथे बिसोरो गावसिनि लोगो बा गावसिनि बायदि बिदिनो साननानै लादों होननानै जोंहा बैखौ फोनो मोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बेबायदि फोनखांनायनि उनाव जोङो ओ गलिनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ खेवनानै होनानै लाङो ओ जोङो फुख्रि बा बेबायदिनो दैमा फोराव जोङो ज' ज' बयबो न'खरनिफोरा ओ मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो नोंथां। बेबायदिनो थुखैनो लांनानै जोंहा बेबायदिनो ओ मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ दङ जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था। बेबायदि आरो बेफोरबायदिखौ खनै खनै जोंहा बयबो ओ दैमाया बा फुख्रिया गोमसारलायनाय जोंहा बयबो ओ बेबायदि खननानै जोङो मोसौ थुखैयो आरो बेबायदि थुखै फखांनानै जोंहा मोसौखौ ओ हगार हरनाय जायो ओ उदां हगारनाय जायो बै सानखालि मानो होनबा जों बै सानखालि जोङो मोसौखौ ओ खानाय जाया आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ मोसौखौ हगारखांनानै जोङो ओ जों गावजों गाव जा माला सुनाय जा ओ दंमोन बेखौ जोङो गावजों गाव सोलायलायनानै जोङो न'आव लाबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो न'आव लाबोनानै जोङो न'नि गलि बेबायदिनो न'नि खामसालि बेफोराव जोङो थेबनानै दोनो आरो नोंथां। बेबायदिनो थेबनानै दोननानै जों जेब्ला मोनासि जायो अब्ला मोसौआ फैजोबो फैनानै अब्ला जोङो बेखौ ओ जा गोदान रसा बेखौ जों बाथौआव मोजांहाय बावनानै आरो आलारि बाथिजों बावनानै जोङो गोदान रसाजों बा गोदान दिरुंजों खानाय जायो आरो नों थां बेबायदिनो जोङो ओ जा मोसौ बैसागो बेखौ फालियो आरो नोंथां। दा अखानायैनिफ्राय फैयो मानसि बैसागो। दा मानसि बैसागो होनना बुङोबा जोंहा बेबायदिनो गोबां रंजानाय ओ बाजानाय दङ गेदेर उन्दै सनमान लालायनाय दङ आरो नोंथां दा नों नोंथाङा आंनो बैसागोनि सोमोन्दै दा मानसि बैसागो बेखौ बोरै फालियो नोंथाङा आंनो ओ फोरमायनो हागोन नामा आं जे जेरैहाय ओ मोसौ बैसागु खौ फोरमायबाय नोंथाङा मानसिनिखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन औ। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा मोसौ बैसागुनि बागै बुंना होनायनि थाखाय। दा नोंथांनो आङो फोरमायहरनो सानदों जे मानसि बैसागु ना नोंथां। मोसौ बैसागोआ गिबि सानखालि बारनायनि उनाव जों मानसि बैसागु होनना गोदोनिफ्रायनो हमना लानाय जायो आरो ना नोंथां। गोदोनिफ्राय मोनबोनाय बायदि थिग बिब्दिनो मानसि बैसागु जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो नियम दुगैस्रां लोबस्रां जों मा खालामजायो बे सानखालि जोङो आफा आनान गराइ बाथौनि गेराव जों बाथौ गुबुना गुबुन धोरोम बा गुबुन दोहोरोमफोरा गुबुनारि गाव सिबिनाय इसोरनि सेराव आर'ज गाबो आरो थिग जों बाथौआरिखाय दा फुङावनो सिखारनानै माने जोङो बाथौखौ साफा खालामनानै माने माने दुगैस्रां लोबस्रां माने जोङो साथि बा बावथाय बावनाय जायो आरो मानि थाखाय न'खरखौ जेन दुखु दाहा खैफोद खैदांनिफ्राय जेन इसोरा जेब्लाबो मोजाङै लाखियोबा मोजां लामा दिन्थियो। जाबाय इदि जाया जाथों गाज्रि नोजोरफोरा दानांथों होननानै मोनसे जों थियाव गोदान बोसोर बिदि हमनाय जायो आरो। बर'फोरनि बादिब्ला थिग बिब्दिनो जोङो मानसि बैसागुखौ जागायो बे जागाय थांनायनि खुलुमखांनायनि जों गावबा गावनि आइ आफा गावबानि आबै आबौ दंब्ला आरो गावनि आदा बाजै दंब्ला गो खौ जोङो खुलुमसां खुलुमनाय जायो लोगोसे सनमान होनानै हि बायदिसिना मान बा आर'नाइ गामसा बायदि गेन्जि गोदानफोर बिब्दि होनाय जायो लोगोसेनो आरो गामियाव सोरबाफोर बोराय बुरै बा आबै आबौ दंब्ला बा गोदोरफोर दंब्ला बिसोरखौ थांनानै जोङो सनमान खालामनाय जायो लोगोसेनो आरो उन्दैफोरखौ जों माने अननाय होनाय जायो आरो। थिग बिब्दिनो मानसि बैसागुआ जोंना बेबादिनो माने बाना थाङो आरो आरो जों बैसागु समाव मा खालामनाय जायो जोंहा गोदोनिफ्रायनो नेम थानाय बायदियै माने जों गोखा गोखै ना नोथां खुंखा दिंखिया खान्थाल आ थालिर फस्ला आरो बायदि बायदि जों ओरै ओ हाग्रानिफ्राय लाबोनाय मुलि जाति बुस्थुफोरखौ माने मुवाफोरखौ लाबोना जोङो ओंख्रि महरै बा एवनाय महरै जानाय जायो आरो बेदरफोरजोंबो जायो लोगोसे ओरैनोबो एवना जायो नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो जोङो बैसागु सानखो ओ मानसि बैसागुखालि थिग बिदिनो बारहोयो निक्स्ट बिनि अखानायो आरो मा खालामनाय जायो नोंथां मानसि बैसागुनि उनाव मानसि बै
हेल' नोंथां। हेल' नोंथां।
नोंथांमोननि जायगायाव होन्दो माने मानसि बैसागुखालि मोसायो नोमा?
औ नोंथां औ जोंहा बेबायदिनो
औ। जोंनि जायगायाव माने मानसि बैसागुखालि मोसानाय जाया। माने मानसि बैसागुखालि थाथारनानै सोरबा सोरबा मोसायो किन्तु जोंनि जोंनिजाय माने मानसि बैसागुखालि मोसायालासेनो बिनि अखानायैनिफ्राय मोसानायखौ जागायो आरो नोंथां।
दा औ औ नोंथां दा नोंथाङा जेरै बुंलांबाय दा जोंनाबो बेफोरबायदिनो दा बुंनो थाङोबा जोंहा गिबियावनो ओ जोङो गेदेर उन्दै बेफोरबायदिनो ओ न'नि बाथौ बे बा गामिनि बाथौ बेफोरबायदियाव जोङो बेवनो फुजा बायदिसिना होग्रोखांनानै जोङो ओ नै थारिख बा थाम थारिखखालि जोङो मोसानायखौ जागायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ आ आइजोफोरा बा हिनजाव फोरा जोंहा बेबायदिनो दख'ना बिदन गोमो गाननानै आर'नाइ गोजा ओ ब्लाउस गोजा बेबायदिनो फोथा गोजा फोननानै जोंहा मोसानो ओंखारबोयो आरो नोंथां दा हौवाफोरा बुङोब्ला गामसा गोथां बेबायदिनो आर'नाइ गामसा आर'नाइ बेबायदिनो गस्ला गेनजि लानानै ओ बेबायदिनो खाम सिफुं हारमुनि बेबायदिनो जाबस्रिं गर खा बेफोरबायदि लानानै जोंहा गामि गामि मोसानो ओंखारबोयो आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोबाथ' दानि दा बुंनो थाङोब्ला थ' नोंथां आथिखालाव जोंहा बेफोरबायदि ओ दामनाय देनायजों मोसानाय खौ खम नुयो दा बुंनो थाङोब्ला औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा दामग्रा देग्रा गोरों मानसि बेफोरो खम जालांबाय दानि जुगावबो जोंहा बक्स बायदिसिना बेबायदि केसेटजों मोसानाया बांसिन जालांनो हमबाय आरो नोंथां औ। दा बुंनो थाङोबा जोंहा बेफोरबायदिया जोबोर गाज्रि जालांदों बा जोंनि हारिमुवा गोमालांगासिनो दं होननानै बुंनो हागोन आरो नोंथां औ। दा नोंथांनि जायगायाव बेफोरबायदि नामा?
गोदोनिखौ नायोब्ला जों नोंथां नुनो मोनोमोन जे गथ' गथाय माने बोराय बेन्थ' ज' ज' गासिबो माने खाम जथा सेरजा सिफुं माने गासै जिखिनि जोंनि दामग्रा मुवा दं गासै दामग्राखौ लानानै माने ग्रोम ग्रोम रंजायोमोन मोसायोमोन आरो थिग बिदिनो रंजानानै मोसानानै माइरं बायदिसिना एसे फैसा मागिनानै माने ज' ज' खाना जालायोमोन नोंथां। नंगौना नोंथां? थिक बिदिनो बैसागु बो थोरखौ माने रंजा बाजायै दुखु दाहाखौ माने बावगारनानै दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै दान्दिसे सम रंजानानै जों बैसागु बोथोरखौ माने बारहोयोमोन आरो। सोरबाफोर मोनसा मोनसि मोननाय दंब्ला बे बैसागो बोथोरावनो जों माने बैसागु बोथोरावनो जोङो मोनसा मोनसिखौ बावगारलायनानै मोनसे ज' जालायनानै ओ मोसाना मागिना जाखिनि माइरं बा रां मोननाय बेखौ जोङो खाना जायोमोन आरो नोंथां। नंगौना?
औ नोंथां औ औ औ।
बिदिनो माने जोंनिया बैसागु बोथोरा बारलाङोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि